औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खालामगासिनो दं नोंथां?
नोंथां बिदिनो ओ दङ जिरायनानै नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि ओ नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
माने आं नोंथांनाव एसे नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन जे फिथाइ सामथाइखौहाय जों माबादि बाहायो बा फिथाइ सामथायाहाय जोंनि ओ देहानि थाखाय माबायदि खामानि मावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होदो नोंथां।
फिथाइ सामथाइ जायोबाथ' जों मिथिखागौ गासैबो नङा होमबा जोङो देहा फोरा गोग्गो थायो एबा भिटामिन मोनो। जों गोबां फिथाइ सामथाइ जोङो जेसां हायो एसेबां जोङो फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ जोङो बि दि ओ केक फेग्रा मुवा एबा जोङो निसाफोरनि जानगाराव थानानै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो आगोल बिदि जोङो फिथा सामथाइ एबा जोङो बायदि जोङो भिटामिन बु स्थु जानायनि जेबो हुदा गैयामोन बिदि जोङो बि दिनो जौ जुवा एबा जोङो निसा बुस्थुफोरजों जोङो गोरोबफ्लेना थायोमोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
आखालि ओ मुगायाव जोङो सोलिबाय थानाय मुगायाव जोङो नोजोर होना नायोबा नुनो मोनोदि ओ जोङो बर'फोरा एबा जोङो गुबुन हारियानो जा जोङो गासैबो फिथाइ सामथाइफोर खौनो जोङो गोबां जानाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
होमबाबो जोङो बिदिनो ओ बायदिसिना जोङो फिथाइ सामथाइजों जानानै जोङो गाइखेरफोरजों लोंनानै बि दि फिथाइ सामथाइ जानायखौ गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
थाङोबा जोङो गामिफोराव गोबां बि दिनो जोङो मेदिसिन होै बिदि थायनाय एबा जोङो बिदिनो गोग्गो फिथाइ बे थाइनायफोरखौ जोङो ओ गोबाङनो बिदि जोङो गामि ओनसोलाव गोबाङानो जानो रों आ नाथाय जोङो सोहोर एबा नोगोर ओनसोलाव जों गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइ बिदिनो जोङो बेसेन गोसायाव बाबो जोङो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ
था
बिदिनो जोङो फिथा सामथाइनि बुङोब्ला बिदिनो जों गोबां दङ फिथा सामथाइ जानाय बिदिनो थाइजौ खान्थाल एबा जोङो नासपुथि लिसु बुग्रि ओ जों गोबां लिसु बिदिनो जोङो गोबां औ खमला नारें खमला नारेंखल बिदिनो जोङो आमलाइ खो बिदिनो आमलाय फिथाइ जोङो गोबां जलफि गोबां गोखै एबा गोदै जोङो गोबां फिथाइ नारेंफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोन नोंथ जों डो आगोलावहाय बाराय बि बिफोरखौ नुनो मोनो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों गामि ओनसोलाव जायामोन नाथाय दा जोङो जानो मोनो जोङो बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलनि फिथाइ सामथायाइयानो गोग्गो जोङो बिदि जोङो मेडिसिनफोरखौ होनायखौ नुनो मोना जोङो आथिखालाव दि जोङो गोबां सहर ओनसोलफोरावबो जोङो गोबां बिथांमोना गुबुन मानसिफोरा जोंनियाव फैनानै गोबां बिदिनो जोङो दखान खुलिनानै बिथांमोनहा हाथाय बाजाराव गोबां बिदिनो मेदिसिन होनाय जोङो साननैफोरावनो जोङो थालिरफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा गेस बिदिनो मुलि होनानै सान सानसेनि गेजेराव नोङो फोमोननानै बिथांमोनहा हाथाय बाजाराव जों फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बिदिनो जोङो फिथाइ मोनि खौखौबो जोङो गोबां मेडिसिन होनानै जोङो दसेनो जोङो हरसेनि गेजेरावनो मोननाय एबा देरनायफोरखौ जोङो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो जोङो मुलि भेक्सिन फोर बाहायनानै जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ गोबां जोङो हाथाय बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनो बिदि मुलिनि दारै एबा हासारनि दारै जों फेरनानै जोङो बिथांमोना फानो नाथाय बेफोरनि थाखायबो जोङो सुबुं माहारिनि देहायाव गोबां लोरबांथि एबा जोङो गोबां बेमार आजारजों भुगिनांनाय जों गोबां नुनो मोनो नाडा होनबा
औ नंगौ नोंथां
जेंना जेंसिजों जोङो गोबां जुजिनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बिदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै एबा न'आवनो जानायानो जोंनि औ गुबै जानाय आदार नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाफोरखौ जोङो न'आव बिदिनो जोङो गायना लाबा जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो फाननानै बिदिनो जोङो बिनि सोलायो जों गोबां नांगौ बुस्थुफोरखौ लानो हायो बिदिनो जोङो
गोबां जोङो फानो एबा जोङो न'फोराव जायो बिदिनो गोबां जोङो बागान फिथाइ सामथाइनि जोङो बागानफोरखौ जोङो लेसु बिदिनो जों आमलाय गु गोबां थाइजौफोरखौ जोङो बिदिनो बायनानै जोङो न'निखौ न'निफोरा जोंनिया गेसाव गोफोन बिदि जायो होनबा नङा होनबा नोंथां बिदि न'फोराव रजुनाया बिदिनो बिथांमोना हाथाय बाजारनि जोङो बायनानै बिदि जोङो गाहाय गाहायावनो जोङो थायनानै एबा गिदिर गिदिर जोङो दसेनो थायनानै बेफोरखौ जोङो गोबां बागान खालामो बर'फोराबो नङा होमबा नोंथां बर' जायगा एबा जों बर' गामिफोराव जोङो गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बागानफोरखौ खालामनानै जोङो फानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोबां नुनो मोनोदि बर' फोरफोरखौ जोङो बिदिनो ड्रागन फिथाइखौ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो बेखौ जोङो गोबां बर'फोराबो जों बर' समाजावबो गोबां बिदिनो जोङो फालांगि एबा जोङो बागान खालामामनानै गोबां रां आरजिनो हादों एबा खामायनो हादों बेफोरनि बेसेनाबोथ' ओ जोबोर बुरजा नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाया जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथि एबा जोंनो जोबोर नांगौथि देहानि थाखायबो जोंनिया मोजां एबा जोङो बेखौ गोबां जुइसफोरबो जोङो लोंग्रा मुवा बिदिनो जोङो ओ खालामनानै लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनि फिथाइ सामथाइनि बागै एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ फिथाइ सामथाइनि बागैथ' नोंथाङानो गोबां रोखोम रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय ओ बेफोरनि गेजेरावबो आंबो मोननैसो बुंबावनो हायो आरो नोंथां ओ फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखायथ' जोबोर मोजां होननानै जों गासिबो जाखायो ओ नाथाय फिथायाहाय जोंनि देहाखौहाय खायसे समाव गोबां रोखोमनि लोरबां खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय नोङो माबा मोनसे लोमजानानै थायोब्ला बे समावहाय नोंथाङा मोजाङै ओ देहानि फारसे जोथोन लायाब्ला बा लो जोथोन लाया लाबासिनो लो जानायखौहाय मोजाङै मिथियै समावहाय नोङो माबा मोनसे फिथाइ सामथाइ बा गोखै मुवाफोरखौ जायोब्ला नोंनि गोबां रोखोमनि देहाफोरनि खहा खालामनायखौ जोङो मोनथिनानै मोनगोन बा नुनो मोनगोन बेफोर बेबायदियैनो नोंथाङा बा ओ नोंथांनि जेनेबा गावनि देहा बादियै ओ देहानि सोमोन्दैबा मिथियालासिनो फिथाइ सामथाय जायोब्ला गोबां रोखोमनि खहाफोरखौ हमनानै मोननो हायो। ओ बेफोर बायदिनो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि फि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो जेरै बायदिहाइ लिसु खान्थाल ओ थाइजौ थाइस्रि जलफाय नारें खमला ओ जाम बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौहाय जों नुनो मोनो। बा सानो जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बादिनो आथिखालावहाय रांखान्थियारि बिथिङावबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो फिथाइ सामथाइनि जेरै बायदिहाय जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनो। थाइजौनि आबाद मावनाय नारेंखलनि आबाद मावनाय बा खमलानि आबाद मावनाय बे गिरिनि आबाद मावनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां रोखोमनि दड्रागन फिथाइनि आबाद मावनाय बेफोरखौहाय जोङो फाननानै जा नांगौ जानाय रांखान्थि बा ओ थाखा फैसा न'खर सालायनो थाखायथ' जोंनो थाखा फैसा नांगौ बेफोरखौहाय जोङो मदद मोननो हायो। आरो फारसेथिं जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि फिथाइ सामथायाहाय जोंखौहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोराव मदद होयो जेरैबायदि हाय जोंनि हारि बा हारिसा समाजावहाय गोबां रोखोमनि फुजा फाथोल होनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर बायदि बिथिङावबो जोंखौहाय ओ फिथाइ सामथायाहाय गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। बावथाय बावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो फिथाइ सामथाइनि गोनांथिखौ जायो फिथाइ सामथाइ नङाब्ला जों बावथाय बावनो हाया। बेफोर बायदि बिथिङावबो जों खौ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइया मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेराफारसेथिंजाय फिथाइ सामथाइफोरनिफ्रायबो जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै बायदिहाय बर'फोरा ओ खान्थाल खान्थालखौबो ओंख्रि संनानै जायो। बेनि उनाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो ओंख्रि महरै संनानै जानायखौ खौ नुनो मोनो जेरै बायदिहाय थाइस्रि थाइस्रि बिबारखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जाथावना फिथाइ सामथाइफोरखौबो जों नुनो मोनो। खान्थाल होननानै बुङोब्लाथ' खान्थाल खौहाय जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो खान्थाल फिथाइखौबो जोङो जेब्ला गोरलै जायो बा गोरलैयैनो थानाय समावहाय फिथाइनिफ्राय ओंख ख्रि महरै जों जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावबो जोङो बेखौ जेब्ला रानानैबा गोमोन जायो अब्लाबो जोङो बेनि बेगरखौहाय फिथाइ बेगरफोरखौबो मैग गं एबा बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमावबो जों गोबां रोखोमै फिथाइ सामथाइफोरनिफ्राय गोबां बाहायथि खालामनो हायो फिथाइ ओ सामथाइफोरखौ फाननानै रांखान्थियारि बिथिङावबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ फैसाफोरखौ खामायनानै गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रांखावरि एबा रां बुथुमनानै लानो हायो फिथाइ सामथाया जोंखौ देहानिफ्राय गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नाथाय जोङो फिथाइ सामथाइनि बाहायथिखौ नांगौ समाव जानो रोंनांगौ बा बाहायनो रोंनांगौ आरो नोंथां बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जानानै फैसिगोन नङा होमबा नों थां नोंथांजों बे बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा रायज्लायनो मोननानै फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै मोनथिनानै मोननानै नोंथांनि खुगानिफ्राय गोजोननायबो थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
अब्ला आरोबाव फिन खबसे रायज्लायबावगोन होननानै नोंथांजों आसा थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों